हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनाबाय दा?
औ खोनादो।
उम
साइदाव थ' थ' बुनाय खोनादों ना दावराव बांसिन।
औ एसे सावन फैदो।
उम दासो खो खामानि मावना होबबदों।
ओ
दे दाना रायलायनोसै ना?
औ औ दे।
औ बैसागुनि सायाव ना?
औ जायो दे
बैसागुआवथ' रंजाखायो दा नोंथाङाबो
औ औ
उ ओरैनो बैसागुनि खैथारिखनिफ्राय मोसायो नोंसिनिथिं
ओ जोंनिथिंजायथ' बैसागुनि दुइ थारिखनिफ्रायसो मोसानाय जायो आरो ओरैनो ओ फार्स्ट दिनाथ' जोंनिया मोसानाय जाया ओरैनोहाय माने फुजाफोर होनाय जायो आरो बे खालि बिनि सानसे सि जोंथ' मोसौ थुखैनाय जायो मोसौ स' बिदिनो मोसौ थुखैखांनायनि नेक्स्ट खालिनिफ्राय माने जोंनिया फुजाफोर हायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बाथौ दुमो माने गोदान सिजौ गायफिनो बिदिनो प्रसादफोर होनाय जयो आरो आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ माने खुलुमो मान बावो आरो जोंनिया एक थारिक खालिहाय बिनि उनावसो दुइ थारिकनिफ्राय जोंनिया मोसानाय जायो आरो ओरैनोथ' जोंनिया मो सानाया सानथाम बा सानब्रैफोरा लासैल'सो जायो बिदिनो जोंनि गामि गामिया बो माने गुबुनफोरनाव मोसानो थाङो बिदिनो आरो गुबुनफोरनियाबो माने बेयाव फैयो आरो जोंनियाथ' जोंनि गामिनिफोरा माने सिगाङो जयै ओंखारोमोन आरो गथ'फोरबो गथ'फोर गिदिर बोगास बोराय बुरै माने जयै ओंखारोमोन नाथायबा दा माने एसे सोलायनाय जाबाय आरो जे माने ओ उन्दै गथ फोर गोजा ओरैनो स्रायै ओंखारो आरो औ औ सेंग्रा औ सेंग्रा सिख्लाफोरा एस स्रा आरो बोराय बुरैफोरा माने ओंखारो आरो इदिनो
दा खामजों मोसानाय जायोना दिजेफोरजों मोसायो
औ औ ओ जोंनियाहाय ओ गथफोराबो माने बे औवानिफ्राय बानायनाय थरखाया ओ‌ बिखौ लायो बिखौ लाना मोस जायो आरो ओरैनो सेंग्रा सिख्लाफोराथ खाम लायानो बांसिनानो ओरैनो दिजेफोरजों मबाइलफोरजोंसो मोसानाय जायो ओ थेवब्ला बोराय बुरैफोरा खामफोर मोसायो आरो नै गावसोर मेथाइ खननानै बिदि मोसायो आरो बोराय बुरैफोरासो ओ नोंसोरनिथिंजाय माबायदि रंजायो?
जोंनि थिंनिया माने बैसाग गुनि सप्तासे नङा सानथाम सानब्रै सिगां एबसु फ्रा‌ माने जोंनाव लाइजाम हरखायो आरो माने जोंनियाव दिजे जों मोसा सान मोना आरो थोरसि दामनानै मोसानो मोना बेफोरबायदि बे एक थारिकआवहाय मो मन्दिराव हाबोना जमा अब्ला इयाव फरायथिनानै होसिगोन आरो जोंना बांसिनानो जि जे थोरसि दामना ओरैनो इदि गैया आरो खाम सिफुंजों बांसिन जायो जोङो
औ ओं
गथ'फ माने थ' दामनो रोा नालाय बिसिोरनावथ' खाम सिफुं थाया नालाय बिसिोरना अनलि खालायो आरो
औ औ औ बिदिनो नोंसिनिया माने बैसागोनि जोबनायावहाय गामियाव फुजा जायोन जे माने सोरनिाबा सोरनिाबा गारजा फुजा बिदिनो लाङा आरो बिदि लामा गथिनाय उनु
जों मिथिं नुनो मोना जोंथििं जाया जों माने मिक्स धोरोम दङ नालाय जोंना ब्रह्म दं दं ओमफ्राय दा जोंनि बाथौ फोरनिखौबो नुवा आरो जोंहाथ' ब्रह्म नालाय
औ औ
औ ओ नोंसोरनिया ओरैनो ब्रह्मफोरा ओ जैग'फोर होयो नामा
थारि गावहाय मन्दिरावबो होयो आरो न न'खर न'खरबो होयो
औ औ
जोंना बिदिनो एखे नोंसनि बदि दुइ थारिख
औ औ औ जोंनिया माने बाथरुम नालाय ओ ओरैनो माने गामिनि गामि गंसेनि माने बेदिनो गारजा होयो आरो जोंनो गारजा फुजा ओ जोंनिया गारजा आरो लामा ग बिदिनो ओ बिखौ माने दा बिलि समाव खालामो आरो ओ थेवब्लाबो औ औ थेवब्लाबो माने फुजायाहाय औ फुंनिफ्रायनो जायो फुङाव बिदिनो माने जयै गामिसेयैनो ओंखामबो जाय नालाय बिदिनो माने खामानिफोरा फुंनिफ्रायनो सोलियो आरो ओरैनो उम फुजाब फोर होनाया आरो न'खरनिफ्रायबो हैनो हायो ओमफाय बिदिनो रायजोयावबो खालामखायो नालाय ओ बोर ओ इग्र'टा बा बार'टासोनिफ्राय माने बे फुजाया जायो आरो ओ फुजायावहाय जोंनिया आर'ज गाबो माने गामिनिनो आर'ज दोंखायोना ओ आर'ज गाबो उम बिदिनो आरज गाबखांनायनि उनाव फुजाया जोबखांबा आरोबाव जोंनिया खेबसेबाव ज'यो माने गेदेर आ गामिनि माने गेदेर फोरखौहाय उन्दैफोरा मान होयो आरो बिदिनो खुलुमो आर'नाइ ओ बायदिसिना होनानै माने मान बावो आरो जोंनिया बिनि उनावस प्रसाद आरि जायो जाखांनायनि उनाव ओंखामफोर जाखांनायनि उनावसो ओ मोनाबिलि समाव बे माने ओ लामा गाथेनाय होननाय ओइबे खो खालामो आरो बिदि खालामनो जोंनिया ओ औ न'खरफ्रोमबो माने ओंखाम माने संना ह हरनांगो आरो मा बा लाइयाव एसे-एसे बोननानै माने उम लांनांग ओ ओमफ्राय हरावहाय बे मोदाय होनाय होननाया बिदि खालामो आरो जोंनिया
खाम हरनायखौ मा खालामो?
अ जोंनियाहाय बे ओंखाम गोथार संनानै हरनायखो माने हरावहाय मोदाय होयो नालाय बेयाव माने लायोनो इसोरो माने बेयावथ' हिनजावफोर थाङा नालाय ओ बुंनायखोसो खोनादो बेयाव गासै माने हुवा मानसिफोरासो ओंखारो आरो जोंनिया हिनजावफोरा ओंखारनाय जाया ओरैनो साननि समावल'सो फुजाफोराव हिन्जावफोराबो थायो औ-औ
बे गार्जा फुजाखौ मानि थाखाय होनाय जायो बैसागुआव
अ जोंनियाहाय माने ओ सिगांनिफ्रायनो होखायो नालाय ओ इदिबायदि होननाय खोनायो माने गामिनि गासैनिबो माने मोजांनि थाखाय ओ जेनेबा ओ बोसोर गोदानावहाय बायदिसिना बेमार आजार फोर फैयो नालाय बिदिनो ओ गाज दायफोर फैयो। गाज्रि बारहावा बेफोरनि ओमफ्राय माने दानगा माने बेफोर बेरामफोरा जायाथों बेफोरबायदि साननानै माने जोंनिया होनाय जायो होननानै फोथायो आरो बेफोर फुजाखौ होनाय जायो बेवहाय जोंनिया बोरमाबो आरो खोनादों बोरमा दाउ बेबायदि एंगारो आरो
ए गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ना।
औ औ जोंनिया गोद ओमफ्रायनो जेबो खानाया ओम दास जोंबो होयो आरो बिदिनो। बारा गोबाव जायाखै। बेखाय जोंनिया नै दाखालिफोरसो बिखौ होनाय जादों आरो बे फुजाखो।
ओम ओम।
आं ओरैनो नोसिनिया माबायदि खालामबावनाय जायो बैसागु समावहाय? ओम
जोंनिया गामि गामि मोसाखांनानै बिदिनो जमा मोननाय फैसाफोरखौ जमा फारटि जासिगोन आरो एवनो होजोबो जोंना ओमफ्राय दा लास्टावहाय मोनसे फांसन खालामबावो आरो माने बिदाय बैसागु बिदाय । खालामनाय दा थेर' थारिखाव दं आरो मेलिफ तेर' थारिकावहाय मोनसे गिदिर फांसन गेवलां दं आरो फिल्डआवहाय मोसानाय बादायलायनाय बिदि जायो।
जोंनियाबो बिद बिदिनो जायो जोंनिया औ।
आं सोंग्रोनि दे।
औ औ।
संक्रान्तियाव नोंसिनिया गोखा गोखै जायोना जाया?
अ जायो जोंनियाबो बिदिनो थेवब्लाबो माने बांद्राय बिदि ओ ह हाग्रा बंग्रानिफ्राय माने नायागिरनानै मोननाय मैगंफोर गैला आरो जोंनियाव। थेव ओरैनोहाय जोंनियाथ ओ' बे थालिर फस्लाखौजायो औ बेनिफ्राय दुखिया बाबानि दे। ओ बिदिनो हेेलांसि थास' अह थास' बिथोराइ इफोरफोरखौ माने होननानै जायो आरो फुंखा ओ बिदिनो लाफा सायख'फोर मोनो आरो रो ओमफ्राय थेब्लाबो बांद्राय माने सिब्रुफोरखौबो मोननो थांला आरो जोंनियाव गोबां खम जाबाय उम
थालाय जिम नुयैखौनो लासिगोन आरो ना।
औ औ औ हाग्रानिफ्राय जेखो मोनो बेखो
दाउजों जायोना अमाजों जायो?
ओ जोंनिया माने ओ जाय अमा जो अमा जाग्राफोरा अमाजोंबो जाबाय ओमफाय ओ सोरबा सोरबा अमा जायैबो दोङो नालाय बिदिनो ओ सोरबा लकेल दाउ जायो। सोरबा बिदिनो बयलार बेफोरबायदिबो माने सङो आरो जोंनिया ओ बेदरफोरा मोननै मोनथाम थाख खायो सोरबा अमा जानायबो जायिबो थायो नालाय बेखायनो माने बे मोननै मोनथामखौबो लाखायो आरो ओ
गोखा गोखै जायोब्ला मा जायो होनना फोथायो?
ओ बेफोरखो था ओ माने एसेबां मानि मिथिया मानो जायो थेवब्लाबो माने ओ जोंनि देहाफोराव माने उम बायदिसिना बेराम आजार जायो नालाय बेफोरखौ माने हा फ्रानिफ्राय खन सायनानै जायोब्ला बे हाग्रानि मैगं फोरा मुलि बायदिस नालाय बेखायनो माने ओ हामो होननानै फोथायो आर जायो बिदिनो ओमफ्राय ओ गुबुनफोरा गुबुन गुबुनफोर थायबो जानो हागो। माने आं बेखिनिखौनो मिथियो आरो माने बायदिसिना बेमार आजार जानो हाया बिदि होननानै आ गोखा गोखै जायो। अब्ला माने मोजां बिदि होननानै बुङो आरो। ओ जोंनियाहाय बेफोर औ औ औ औ नोंसिनिया फोथो जायोना?
औ जायो जोंनाबो ओरैनो न'नि आन्था जायो आरो माने आरो खायसे रायजोआव जमा जायोना।
नोंसोरनिया बेफोर मैगंफोरखो खाथियावनो मोनजोबो नामा?
जोंनिया खाथियाव हाज जे दङ इयाव हायेस लायो बांसिनानो आरो फोरा दंना। आथि खाला इफोरावहाय नागिरबा बिराद मोनो आरो।
फोरखौनो मोनो नामा
औ बांसिनानो मोनफ्रामजोबो जोंनिथिं।
उम।
गासै बुंनायावथ' एकस' एकथा होनोना।
मा होनदों।
गासै गोखा गोखैया एकस' एक जानांगौ।
औ औ बिदि होनो ओ थेवब्ला बो माने इमान बांद्राय मानि मोना आरो जोंनियाव ओरैनो मोनबा सयथाफोरल'सो मोननाय जायो। ओ। बिदिनो सोरबा सोरबा खाना मोनिफोरा बायनानैबो जायो आरो औ। बिदिबा दोन दसिगोन खोमा।
ओं औ दे औ दे दोनदो।